नोंथां खुलुमबाय
औ
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ अब्ला जोङो माने औवाखौ मा मा खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो बाहायनाय जायो बेनि सायाव एसे रायलायनोसै
औ नोंथां औ
नोंथाङानो एसे बुंग्रोना होलाय जोङो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहाय गोदोनिफ्रायनो आरो दा सिमाव मा मा खामानियाव बाहायनाय नुयो बेखौ औ
जों औवाखौ होनोब्ला जों बर'फोरा गोदो गोदायनिनो ओ फ्रायनो बाहाय जे होनबा जोंना औवायानो मेन जेरै न' लुनायाव जोङो गिबियावनो बाहायो औवाखौ न' लुनो थाखाय जों खुन थिया महरै बाहायो आरो बेजों लोगोसे भेराय महरै बाहायो आरो बेजों लोगोसे माखासे आबाद मावनायफ्राव जों बेरा दोनायफ्राव बाहायो बेरा होनायफ्राव आरो माखा से जों दंग' फिसा फिसौखौ बारहोनो थाखाय जों दालांफोरखौबो बाहायो दालांफ्रावबो बाहायोखौ आरामसे हेबनानै आरो जोङो बिदिनो औवाया मोनथामसो रोखोमनि दं आं मोनथिनायाव आरो जेरै औवा थेरे औवा गुबै औवा बुरखा आरो औवा बुरखानि मेवाइया जाजाबावोसो जों औवा बुरखाखौ बाहायो होनबा बांसिन खुन्थियायाव बाहायो मानोना बे औवाया गिदिर जायो जेरै जायो आरो बेजोंनो जोंहा औवा गुबैखौ होनोबा जोंहा जेरै बांसिन औवा गुबैखौ फेराइफ्राव जेरै न'नि थिं खानो औ जेरै गोदोथ' थुरिनिसो लुयोमोन नालाय थुरिफोरखौ हो होथारानो था खाय जों बेखौ आरामसे हेबो आरो बेजों लोगोसे इन्जुर इन्जुरफ्राव जों बाहायो औवाखौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ जेरै ना हमनायफ्राव जेरै जों बाहायनाय जेरै खखा सेन आरो बिदिनो खखा गिदिर बिदिनो गोबां बाहायो आरो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै माइरंगिरि जावनो थाखाय जों संग्राय सान्द्रि आरो खादा जेरै मैगं नि थाखाय जों खादा आरो दाखा खादा जों औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै दोरोङारि दामजुफोरखौबो जों औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै ओ बुंनो थांङोबा जों सिफुंखौ औवाजोंनो बानायो जेरै औवा गुबुबैनिफ्राय बानायो आरो औवा थेरैनिफ्राय बानायो सिफुं जाहैबाय बे सिफुंनि गुदुंआथ' खमबा जों बेखौ औवाजोंनो आराम औवाखौ सावनानै एबा सैहरनानै जोंङो सिफुं बानायनाय जायो जेरै दोरोंङारि दामजु हिसाबै गनायथि मोननाय सिफुंखौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओफाय सेरजा बेखौबो जोंङो सेर सरि सेरजा नंङा गोरोन्थियाव आं सेरजा बुंहावबाय ओ गंगनाखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो जेरै गंगोनायाबो मोनसे बर'नि दोरोङारि गनायथि मोननाय दामजु बेखौबो जों सेरजाजों बानायनाय ओ माबाजों औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा थाबावबाय जेरै ओरै दा गरखा जोंहा बेखौबो रंजाथाइ फोरबोआव बाहायग्रा जेरै बेबो मोनसे बर'नि दोरोंङारि दामजु जों बेखौबो बाहायनाय बानायनायखौ नुनो मोनो औवाजोंनो बिदिनो जों औवाजों बिदिनो माखासे ओ मै होग्रा बै माबाखौबो जों बाहायनाय जायो जेरै हाल एवनायाव हाखौ समान खालामनो थाखाय जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगो से जोंहा ओरै अखा हानायफ्राव जों हमनो थाखाय जेरै खफ्रि बानायोना जायाहाथे दुब्लि आथिखालावथ' जोंहा आबाद मावो दुब्लिफ्राव जों सान फालांनो हाया जेरै जों बेखौ होनोमबा। खफ्रि बानायनाय जायो जेरै खर'आव हमनानै जोंथ आरामसे आबाद मावनो। हायो जाहाथे अखाफ्रा सिया खर'फ्र्रा बेनि थाखाय। आरो औवाजोंनो जोंहा बिदिनो गोबां न' लुनायावबो बाहाय जायो बाहायनाय जाबाय आरो माखासे फुजा फोरबोआवबो। जोंहा जेरै बाथौ दुमनाय जोंनि बर'नि धोरोमारि फोरबो। धोरोम जेरै बाथौफ्राव जोंङो औवाजों हेबनायखौ नुनो मोनो। बर' फोरा बेखौ बाहायो आरो। बेयावनो जोंहा खेराइ फुजाफ्रावबो जोंङो हौवाफोरखौ जोंङो बाहायनाय नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा। जेरै जेरै बेराफ्रावबो होनखाबाय आं बिदिनो गोबां रोखोमाव जोंङो औवा। बानाय नाय नुयो आरो नोंथां बर'फ्रा औवा गैयाबानो खामानि जाया। जाबाय आरो जेरै मैं खादाफ्रावनो होनोग जेरै माखासे बे आबाद मावनाय समखौ जों बेरा बेरा होनो थाखाय बाहायो बेदिनो जों बायदि बायदि बायदि रोखोमाव जों औवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोन आरो आरो जेरै दहायनाय। गो जेरै ना हमनायफ्राव बाहायनाय जेरै खखा सेन बेफोरखौ आरो माखासे ना। ना सानो थाखाय जोंङो औवाफोरखौ जेरै गिदिर गिदिर बोरमा आथिं महरैखांनानैबो जों औवाखौ बाहायनो मोनो। नुनो मोनो बिदिनो। आरो सेनफोरखौ मारि बानायो होनोमबा जों औवाफोरखौ आराम। दानस'नानै जों बेखौ फिसा खाथि खाथि बानायनानै जों बेखौ बाहायनाय नुोमोन आरो नोंथां। ओरैनो नोंथांनाबो फोरमायनो हागोन ना जों जों मा मा बाहायो।
नंगौ नोंथांङा थारैनो गोबांखौनो बुंलांखाबाय माने। औवाया जोंनि माने जोंनिल' नंङा। माने गासै सुबुं माहारिनिनो माने। औवाया मोनसे गोनां नङा होमबा दानि जुगावसो माने गोबां। मानसिफ्रा राङारि बिथिङाव जौगानायखाय माने गोबां मोजां मोजां न'फोर लुनानै थायो। नाथाय गोदोनि समनि जायफ्रा सुबुंफोर बिथांमोनासो माने मिथिसिगौ आरो औवाया बिसोरनि माबायदि। हेफाजाब खालामोमोन औवानि गोनांथिया बेसेबांमोन बेखौ। दा औवा होनोब्ला। थ' औवाखौ जोङो गोरलैयैनो माने गायनानै फोथांनोबो हाखायो नङा होमबा बेनि थाखाय मोनसे मोजां हाबो नांलाया औ बिनि थाखाय माने एकदम जाब जुब हा गाज्रि हा माने दहला दै लोमग्रा हा बेफोराव गायबाबो बियो जायो आरो आरो नोङो औवाखौ मोजां खा लामनोबा नोङो जोथोन ल' लानांगोन गुबैयै नोङो गुदिफोरखौ एसे दानस्रां दानस्रां होबाय। थानांगोन औ होमबासो माने उनाव नोंनि खामानियाव दाननो। नोङो बाहायनो सानोबा माने गोरलैयै नोङो बेखौ दाननानै दानफायनानै बो नो हागोन नालाय दा बेनि थाखाय बेखौ मोजां फोसाब ना दोननांगौ दा नोंथाङा गोबां बुंलांबाय औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंगौ माने बर' फ्राल' नङा गोबां सुबुङानो माने गोदोनि समाव माने औवाजोंनो गुदियै गाव थानो लानाय न'फोरखौनो बानायग्रोखायोमोन नङा। होमबा दा बे न'आव गासैबो नांगौ जानाय। माने गासैबो बांसिन बिबांनि नांगौ जानायानो बे औवायानो आरो। गंसे न' लुनोबा नङा होमबा खुन्थियानिफ्राय लाबाय नोंथाङानो बुंखाबाय। खुन्थिया होबाय खुन्थियानिफ्राय नोङो गो जौआव नोङो दाहामफोर होबाय मोनसे होस'नाय‌ औ। फालिफोर खाबाय नोङो आरो बिनि उनाव नोङो इन्जुर गोदोनियाथ' नो थाङाबो बुंखाबाय माने जिगाब नङाबा थुरिफोरखौसो होयोमोन बेखौ होनोबा माने गोबां फेराइफोर नांगौ आथिखालाव माने थिं फोर होयोबासो बाङा भेराइखौ बारा जों एसे रोजाखौ होयोबा भेराइफोरनि गोनांथि गैलाया औवा खौ गोलाव गोलाव खासावबाबो लाखिनो हागोन नाथाय अब्लाबो माने थिंनि होयोबा माने फेरायखौनो खानाय जायो आरो जोंहा बांसिन आरो खामसालिफोराव नोङो होबाबो बे फेरायखौनो खागोन बिदि आरोखि दा नोंथाङा बुंबाय औवाया गोबां रोखोमनि थायो नंगौ थेरे औवा थेरे थायो औवा गुबै थायो आरो बिदिनो औवा माने बुरखा थायो आरो ओ दा गासै खिनथु औवाफोरनि माने बाहायनाया गुबुन गुबुन हाबा फ्राव बाहायो नोंथाङा बुंबाय जेरै औवा गुबैखौथ' जोङो फेराय खानाय माबा माबि खालामनाय औवा बेरा दुमनाय मैगंफोरखौ दुमथिना ला- खिनाय नङाबा मैगं जानो जोङो सानि बैसांफोर होनाय बेफ्राव जों बाहायनायखौ नुयो औवा गुबैखौ आरो औवा थेरेनि खामानियाथ' गोबां माने बेखौ माने मोजां मोजां न' सोरबा सोरबा खामसालि फोरखौबो औवा थेरेनि बनफोरजों खादंनानै न'आ एसे हानि औ एसे माने सिमेटनि नंलायाबाबो माने बेखौ माने मोजां मोजां साजायनानै दोननायबो नुयो आरो औवाथेरेफोरजों कालार बा रं गाबफोर फुननानै मोजां मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनो आरो आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बादि ओ औवा थेरेयाथ' ओरै सिफुङाव बिराद मोजां बा- नाय जायो नङा होमबा औ बेबायदिनो आरो दा औवा बुरखानि खामानि होनोब्लाथ' नोंथाङा बुंबाय माने बियो नंगौ थारैनो माने खुन्थिया फोर गायोबा माने मोजां जायो बियो गिदिरखाय आरो बेयो गोबावसिनबो जोरगोन नङा होमबा आरो बियो थारैनो दाद माने गोरासिनबो जागोन आरो बियो दा बिदिनो दा गोबां माने ना हमग्रा आइजेंफोर बानायो औवाजोंनो अखा नोंथां बुननायबायदिनो सेनफोर आरो बिदिनो माने फल' जायखौ गोदो होनोमोन ना मोनसे नाखौ ओ ख्रोब ख्रोब आखाइजों नारसिननानै बेखौ गोजौजों लामा खालामनाय दंखायो बेजों हमनाय बिदि फल'फोर बानायनाय जायो आरो गोबां मानसि नांगौ खामानि आरो बे औवाया माने ओरैनो गारहर जा ग्रा बेसादबो नंखाया आरो कारन नोङो न'गंसे लुनानै बोरायनानै नों बेखौ बोखार जोबहोबाबो माने औवाखौ नोङो गारगारजाया आरो नोंनो गोजां बो बोथोरफ्राव अर सायनो नङाबाबो नोंनि जानाय आदारफोरखौ संनानै जानाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरावबो हाबाय नोंथां दा औवानि खामानिया जोबनो गैया आरो दा माने जुदि सानोब्ला औवाया माने दानि जुगाव इसिबां माने बाहायजाला औवानि गोनां दि गैला सानोब्ला बे गोरोन्थि आरो नङा होबा माने ओ औवाजों आरो जों मा बानायो होननानै जों मिथियो माने जों जाय बिजाबखौ फरायो। बेफोरखौबोथ' औवानिफ्रायनो बानायो होननानै जों खोनाबोदों आरो मिथियो नङा होमबा औ गोबां बेदिनो बिजाबफोर बुहुमाव माने नों नोंथाङानो साननानै नायदो बेसेबां गोबां बिजाबफोर लिरदों सुबुंफ्रा बिजाबनि गेजेरावबो फरायग्रा बिजाब गुबुन गुबुन बिजाब आरो लिरग्रा साथा औ आरो फरायग्रा बिजाबनि बेलायावनो मा मा माने जोंनि आसामनिया एसे गुबुन दस्रा बै ओ गुबुन माने रायजोफोरनिया गुबुन नङा होमबा गासैबो लिर बेनि थाखाय गोबां बेबायदिनो ओ लिरग्रा बिजाबफोरखौ नांगौ बे गासैबो बिजाबफ्रानो बे औवाजों बानाय जाय
औ नोंथां औ।
औवाखौ जों माने गोरलैयै नायनो थाङोब्लाथ' माने साननोब्ला। जेबो खामानियाव उदाया बियो जोंनि बिदिल' खामानियाव उदायो माने दा। जोंहा खुन्थियाफ्रा सिमेटनि होजोबबाय बिदिनो मोजां मोजां जाजोब्बाय जोंनो नांला बे बेखौ साननो नाङा आरो। दा औवाफोरखौथ' जों नुयो गोबां जोंनि गामिनिफ्रायनो औवाफोरखौ। दाननानै गारिफोराव दिखोनानै माने गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लांनायबो नुयो आरो नोंथां। नङा होमबा गारिफोरजों लानो औ बिदिनो दा औवा होनो ब्लाथ' माने साननानै नायोब्ला इसिबां माने बियो बाहायजाथाव गिदिरखौ। गौ बायदि नङा नाथाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय। औवायानो आरो दा मैगंफोर जानोबोथ' नों साननानै नायदों। मैगं जानायावनो जोंहा गोबां। नांगौ माने नोङो ओ बैसांफोर खालामबाबो बेयाव गोबां औवा। नांगौ आरो बेखौ नो सौ बोरमा बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखायबो बे औवाजोंनो दुमथेनो हाबाय।
औ औ।
गोदोनि समावथ' आरो दाबो गोबां नुयो जायफ्रा एसे राङारि बिथिङाव एसे। थामाने दुब्लि सोनाय बिसोरो औवाफोरजोंनो खायो जोंहा दाख्राफोर बानायो। दाह्राफोरखौनो बिदिनो औवानि खालामनानै बिदिनो माने मा खालामो बिसोरो दरजाफोरखौ। खालामना लायो माइ बाख्रि लुनो राहा गैया बिसोरो बे दाह्राजोंनो दौज बानायनानै। माइ फोरखौ दोनो नङा होनबा दा बिदिनो आरो नोंथां बिराद गोनां औवाया जोंनि थाखाय जों औवाखौ माने बेबायदिनो ना ङा होननानै जोङो नेवसिगारनो हानायखौ आं नुहुराखै आरो नोंथां। दा अब्ला नोंथां जोंहा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै रायलायनायनि समा जोबनानै फैबाय। जों अब्ला बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा? नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय आंनो सम होनायनि थाखाय।